हेलौ।
औ नोंथां।
नोंथां मा सा रखम खबरफोरा?
खबरा मोजाङानो नोंथां। नोंथांनियालाय?
औ औ आंनियाबो मोजाङानो दे दासान्दि।
ए दायो मा खालामगासिनो दं?
आं एसे गामिनि मन्दिरनि साखाथियाव एसे बारहावा जानो फाद र'।
ए।
दा आं नोंथांखौ फन खालामामनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय आं माने नोंथांखौ फंसे खोथा सावरायनो सानदोंमोन आरो।
औ दे औ दे दे नोंथां बुं।
माने जोंनि जा बर' गामि। ओ- बिनि बागैनो एस सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ दे दे।
ओ- नोंथाङाथ' मिथिखागोन जोंनि बर' गामिया बेसेबां गाजा गोमजायै। ज' ज' ओ- रायजो खुंलाङो।
औ नंगौ नंगौ।
दा- नोंथांमोननि बेलायावबो जोंनि गामि हिसाबैनो सोलिलाङो जानांगौ। नाथाय आलदाबो जानो। गौ आरो ना?
औ औ
जोंनि गामिनि बेलायाव ओ गामिनि बयबो ज' जानानै से माने आफाद दायो। जायखौ नो जोंङो बुंङो ओ गामि आफाद। दा बेख खो जोंङो आ ओरैनो सरासनस्रा रावजों बुंङोब्ला रायजोफोर होनना बुंङो आरो ना
औ औ
औ दा बे रायजोफोरनि बेलायाव आह फ्रोमबो दान एबा सप्तायाव ओ मोनसे मोनसे जथुमा खुंनाय जायो।
उम उम
ओ दा बे जुथुमनायाव जोंहा गामिखौ माबोरै जौगालांहोनो हागोन गामिनि बायदिसिना उसुबिदाफोरखौ माबारै सुंस'नो हागोन बेफोरनि बागै सावरायनाय जायो आरो।
औ औ
दा नोंथांमोननि गामिनि बेलायाव माबायदि नोंथांङा फोरमायनो हागोन नामा?
नंगौ जोंनि गामियावबो थारैनो जों गामिनि माबा रायज्लायनांगौ जायोब सिगांङाव सिगांनिखौ एसे रायज्लायग्रोयोबा मोजां जायो बायदि आं मोनो।
औ
जोंनि जे बर' गामि होनोब्लाथ' मिथिखायो नंङा होमबा? ए जों गामि ओन सोलावहाय जोंङो जोंनि नांगौखिनिखौहाय जों गावबा गावनि बे ओनसोलावनो जों बुथुमनानै लायो। एबा ओ जिउ खुंङो। बेफोरनि गेजेरावहाय जोंङो सिगां सम फोरावहाय जेनेबा न' बां लुनाय बेफोरखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो जेरै उखुम होनो थाखाय थुरि हाग्रा
औ
बिदिनो दं। दंफांफोरावहाय जों मिथिंगायाव मोननाय जे माखासे फिफांफोर बेफोरखौ लाबोबाय। बिदिनो औवा आरिजोंहाय जों न'फोरखौहाय लुनानै जों बेयावनो। जोंनि थाग्रा खुलिखौहाय बानायनानै लायोमोन आरो बेल नङा आं बेखौ जे बुंनो सानाखै जे आं बुंनो सानदों जे सिगां समफोरावहाय जों बेफोरबायदि खामानि मावनाय फ्रावहाय माने ज' ज' गावजों गाव एसे सावरि बाद दालि लेंलायनानै
औ
मावनाय जायोमोन आं बेखौसो एसे रायखांनो सानदों आरो बेफोरो माने जोंनि मोनसे मोनसे बिराद। गोसोखांजाथावमोन आरोखि। नाथाय आथिखालाव बे फोरखौ जों नुनो थांला गाहायै माने जों जोंनि गामिफोरखौहाय सालायनो थाखाय जों। गामि गोरा एबा जों गावबुरा होननानै बुङो आरो। जोंनियावहाय गावबुरा दोनो। आरो बेनो जे गामिनि बबे नंगौ नङा बेखौ सायख'ना माने बिजिरनानै नोंगौ जोंहाय जों थांनानै जे गामिफोरखौहाय सालायोमोन आरोखि ना? नाथाय दानि दानि समावहाय एसे आलादा नुबाय जेनेबा जिउ खांनाय राहाफोरखौहाय गामियावहाय माने माने गोबां सोलायबो बोबायानो आरो। खि न' बां लुनायफोराबो सोलायबोबाय। मावनाय दांनायनि बिथ बिथिङावहाय ओ सिगां समफ्रावहाय जेनेबा माबाफोर खामानि दङब्ला बेखौ सावरि बादालिजोंहाय मावनानै ओरैनो रं जाबा जाबायबो। खामानिफ्राबो जा जाबाय। बेबायदिनो नाथाय आ थिखालावथ' नोङो बेफोरबायदिया गैला एसे खामानि दंहोनो खामला नङाबाथ' जालिया दा ना बेबायदि आरोखि ओरैनो नोंसि
ओ नोंथाङा जेरै बुंदो माने जोंनि गामियाव इसेबां बिदिबो थासारि जाथ'वाखै आरोना माने जोंनि गामियाव दाबो गोदोनि बायदिनो एसे एनै जोङो जे गामियावनो ज' ज'यैबो फाला बदल मावलायनाय होनो जाय खो नङाबा आरो ओरैनो दान्दिसे सम मोनोब्ला सोरनिबा खामानिखौ मावना होनाय बेफोरसी नुनो मोनो आरो गामिफोराव बयबो ज' ज' जानानै जेनेबा मेल आ रायज्लायो आरोना ओरैनो जेनेबा नोङो मोनाबिलि समाव जेनेबा सान्दुंफोरा थांबाथाय नोङो ज' ज' ज'नानै रायलायनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ना जोंनाव
उम थारैनो बेफोरो जोबोद मोजां होननानै आं सानो आरोखि बे फोरखौहाय गावजों गाव अनलायनाय सहाय होलायनाय बेफोरो आरोखि ना जों
औ।
जोंनि गेजेरावहाय।
ओरैनो दासान्दि जेनेबा माबायदि गुस्लायनाय एसेसो बुंनो हागोन नामा जेनेबा सिगांनिफ्राय?
औ दा गुस्लायनायनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला ओ मानसिफोरनि हुदाया समजों लोगोसे एसे एसे सोलायलांनो हमदों। दा गोदो गामि ओनसोलाव माने बयबो ओ सिङारि आरो बायजोआरि गोसो मोननैबो ज' जानानै माने अनलायलायोमोन दा गोदो अनलायोमोन मोननैबो गोसोआ बाय जोआरि आरो सिङारि नाथाय आथिखालाव बायजोआरि गोसोआल' अनलायो नाथाय सिङारि गोसोआ माने गोसो सिं सिङावनो एबा गाज्रि मोनखोमानाय बिदि थासारिखौ नुनो मोनो आरो।
उम नोंगौ नोंथां नोंगौ।
आरो मोनसे खोथा आं बुंखांनो सानोदि गामिनि जे मोनसे न'खराव ओ थागोन जेनेबा बिमा बिफा फिसाला फिसाजो दा बिनि फिसाला फिसाजोआ मायबा मोनसे खामानियाव दावगालाङोब्ला गुबुन न'खरनि बिमा बिफाया मान ने मेगन सायो होननाय बुङो जोंनि बर'आव। दा मेगन सायो दा मेगन सायोब्ला मेगन सानानै गावनि फिसालाफोरखौ माने ओइ बैसानि फिसालायानो बिदिखौ मावदो बिदिखौ मावदो नों मानो मावा खै होननानै माने बेखौ जर होनाय जायो आरो ना। दा बेफोरखो जोंनि गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो। आरो बेफोर हुदा फोरा माने आं गाज्रि होनना सानो आरो।
औ उम।
थारैनो नोंगौ नोंथां बे अनलायनायनि गेजेराव। बेवहाय जों गोबां सोलायबोनायखौ नुनो मोनबाय नङा होमबा? जेरै मोनस बे अनलायनायनि नेरसोन बा अनलायनाय। सावगारि मो ओरैबायदि नुनो मोनोमोन आरोखि माने ओ बेलासि मोनाबिलि समावहाय बा जिखुनु समाव आरोखि। एबा ओंखाम। ओंखाम जायोब्ला जेनेबा बिमा। फिफा बिबै बिबौ माने गासिबो ग्रिद जिरायनानै जालायनाय थासारिया सिगां समावहाय दंमोन नाथाय आथिखालावहाय बेफोरखौबो एसे खम जाबोनाय बायदि नुनो मोनबाय आं।
औ औ। जाबोनो हमदों।
बिनिफ्राय आं सानो जे बे बेनिफ्रायबो जे अनलायनाया एसे खम जादो जादों नामा बेबायदि आंनि। साननायावहाय फैयो आरोखि।
औ नोंथांनि साननाया। ओ-नोंथांनि साननाया थारैनो। नंगौ होनना बुंनो सानो आं। मानो होनोब्ला आं। गावनि न'खर आरो साखाथिनि गामिफोर एबा गावनि गामिनि न'खरफोरखौबो आ- नुदों ए। ओ- बिदिबो नङा दे बिसोरो जेनेबा गावबा गाव गोसोयै ओ बिदि आलदा आलदा जानानै जानाय। जथाय ओरै गोस सोरजोंबो। साना खायफाया। खायफाया माने गावनिनो। गावनिनो जेनेबा इयुननि थाखाय मायबा मोनसे खामनो एबा खामनो हायाबा गोसोखो आस खान्दा मोननानै माने गावनि न'खर न'खरजों माने ओ बायदिसिना गाज्र ज्रि मोनलायाबाबो गावखौनो माने। एसे। गाहाय थाखोआव लाखिनानै माने आलदा आलदा थायो आरोना आं बिदि सा सानो आरो। दा खायफा बिदिबो दोङो जे ओ- खायफाया जेनेबा एसे गाज्रि लामाथि थांनानै। गावनि बिमा बिफाखो। लाजिनाय बादियै। एबा अननाय गैयै जालांनानै। ओह बिदि जायो आरो ना। आलदा आलदा जालांनो हमो।
औ नो-नोंगौ नोंथां माने बेफोरो ओरैबो बुंजायो जेनेबा टाइमनि आंखालावबो जेनेबा गासिबो टाइमावहाय ज जानो हा
औ
नों जाग्रोबाय जेनेबा आं एसे उनावहाय जानोसै बेफोरबायदिबो जान-जानांगौ जायो आरोखि ना। उम खामानि बेफ-बेफोर थानायनि थाखाय।
औ। ओह अब्ला नोंथां। दोनथनोसै नामा एसे बोथोराबो गाज्रि जानो हमदों जोंनि जा।
अह दे दे होमबा नों
अनफ औ। उनफोराव खबर लालायसिगोन।
औ दे नोंथां दे
थांन
औ औ दे औ दे नोंनिसिमबो गोजोनबाय।